हेल
ओ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामबाय दं नोंथाङा दा फ्रि दं नामा नोंथाङा
औ नोंथां फ्रियैनो दं
ए आं मोनसे ट्रपिकसो लाना फैदोंमोनलै नोंथां
अ नोंथां दे लाराय जागोन
बेरायनायनि ट्रपिक लानानानै फैदोंमोन आं नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा
अ सावरायजागोन नोंथां
नोंथाङा नोंथाङाथ' बेरायनायफ्रावबो एसे मोजां मोनो खोमा ना नोंथाङा?
औ नोंथां मोनो।
अ आं थारगेट लानानानै फैदोंमोनलै नोंथां टावांआव थांनोसो।
अ नोंथां थांजागोन नामा।
औ लोगोफोरबो बारा गैया ओंखायनो नोंथांनाव हरदां।
औ नोंथां बिदिनो जमा जमा थांलायनांगौ नालाय।
खबर हरलायलायदो आरो ओंखायनो थाङा खबर हर लोगोफोर दस जन नयजन सोबासो मोजां जायो नोंथां थांनो साथाम साब्रैबा इन्टारेस्ट मोनालै नोंथां जि बेरायनायफ्राव थावाङाव।
औ आंथ' नोंथांखौ खबर लाथ्रासो सानदोंमोन दिनै खबर लानायखाय आरो बेरायनोबो लेेंहरदों जिथिया बिराद मोजां मोनदों आं नोंथां।
नोंथाङा बेरायनायफ्राव जोबोद मोजां मोनो नालाय ओंखायनो नोंथां कल खालामनाय जादोंमोन आङो।
औ बेरायनाय होनबाथाय आं नों थां होमबा जेरावबो थाङाखैनो होनखाया नालाय।
नोंथाङाथ' सेनेलफोर दङ ना गैया इउटुब सेनेलफोर खुलिलाबायनाय?
इउटुब चेनेलथ' आंनाव दङ नोंथां।
दङ ना नोंथां? होमबाथ' जायगा जायगा जों टाउनाव थांबाथ' बिदिनो ब्लग भिडिअ' फोर बानायनानै इउटुब चेनेलफोराव आगारनो हागोन ना नोंथां।
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
टावांआवबोथ' खनसेसोल' थांनाय जादों आं नोंथां।
औ नोंथां आंबो खेनसेल'
गोबाव जाथारबायना बोसोरनै बोसोरथामसो जालाय लांबाय।
जाबायथ' आरो नोंथां बे जों खनसे जमा थांनायानो आरो नै देग्लाय।
बिखौनो मा सानदों होननानै
थांनायाथ' थांनो ओमफ्राय नोंथां माजों थांनो सानदों?
कार रिजार्भ लाना थांसै नामा।
बेफोरजों बारा मोजां नांलायलाया नोंथां माथो बाइकफोरजोंसो साबसिन मोनलायलाङो आं।
औ नोंथांनावबो बाइक दंखायो माथो ना नोंथां?
औ आंनाथ' बाइक दं नोंथां।
बाइकआनो दंखायो माथो थांनो हायो थांनो हायो आंनाव जोंनाबो लोगोनि दं आरो ना सानै सानैसो थांखाखोन नालाय लोगोजों गाखोनोसै आङो।
औ नोंथां सानै सानै थांनो हागोन।
गारियाथ' जानला मोनला बाइकफोरजों थांनो हाया नालाय हिमालया दियुगफोरजों सो थांनो हायो।
औ औ बिदिनो एसे टार्निं बाइकफोरजों दख'ना
जानला मेनला बाइकफ्राथ' बेयाव हाजोफोर मानखोलाबायनो नागिरा ना ओंखायनो। एसे मोजां मोजां बाइक लाना थांनांगोन आरो।
औ औ नोंथां। दालाय नोंथाङा मा खालामदों?
दा नै बेखौनो सावरायनानै दं ओरैनो दंलाबायो नोंथां।
अ ओरैनो दं आरो ना।
उम नोंजों ओंखायनो बे टाउवांयाव थांनो होननानै सावरायनो फन हरदोंमोन आरो।
अ जानायाथ' जाखांबाय नोंथाङाबो ना?
जाबाय जाखांनानै नै नोंनो कल खालामबाय नोंथां लोगो लोगोनो टाउनआव बेरायनो थवां थांनोसै सावरायनो होननानै
औ औ
मा मासाव थांदों नोंथां
हो
माला थांगोन?
दाथ' गरमबो बन्द'बो मोनदों नोंथां दानो पन्द्र' थारिखसोआव ओंखारलांसै नामा।
जायो नोंथां बेयावथ' टाउनावथ' मोजांथार जोबोद मानसिफोर थाऔङो होनना खोनादों माथो नोंथां।
हो
टावांआव मानसिफोर थांसो गारो होननाय खोनादों माथो नोंथां।
औ औ थांङो ओमफ्राय नोंथां
उ जि मोजां मोजां जायगा दंथारो टावांआव बरफ गोलैनाय बरफाव आरो उन्दुलायनोबो हाबावोसो बर'बाव ना नोंथां गुस
औ नोंथां
नोंथाङा बिदियावनो बलक भिडिअफोर बानायनो हागोन आरो।
औ हागोन नोंथां
आंबा खुलिनो सान्दों ओंखायनो बेरायनायनि बेरायनायखौ एबार ब्लग भिडिअ बानायग्रासो जानो सानबाय आंङो
औ औ द'
जायगा बेरायनो मोनो होमब ना नोंथां
औ नोंथां
गारग्रोनांगोन आरो एसे
औ बिदियाथ' एसे एनैया थांखागोन नोंथां।
थाखानि थाख थाख खामायग्रोग्रोनांगोन आरो माने बिनि सायाव मावलांनो हाबाय आरो खामानियाव आरो हजों थायनोबो दा रुम बारा जानाय लोंनाय बेखौथ' बिनि खरा थागोन ना रुम बारायाथ' सासेयाव हा हरसेयाव हाजारसो गाहाम लायो खोमादां ना नोंथां
औ औ नोंथां बेसिबां सोलिगासिनो
ह
ओरैनोथ' जों नोंथां सासेयाव जि रोजानि बाराखौथ' लांखानांगोन बायदिमोनदां
लांनांगोन नोंथां जानाय लोंनायनि रुमबारों बरसा गैथाराना नोंथां आरो थाव सावनि थाव सुनांगौ जानांगौ आरो रुम बारा होनो सासेयाव दस हाजार दस हाजारसो लाबानो
औ नोंथां
नोंथांमोननि नोंथांमोनथिं थांनाय दावना गैया मानसिफोर गामिनि गामिनिबो थांग्राफोर ओंखारगोन खोमा नोंथाङा एसे नागिर सोंला बायदो सेंग्राफोर दङबा
दङ नोंथां दङ
थांनाङोमोन
थांजागोन नोंथां
आराम जमा जमा थांसै आंबो नै बेखौनो नोंनाव हरग्रोनाय जाबाय आरो
औ औ थांजायो नोंथां
सोंहरनो होनना
गोदो जमा जमा बेरायाबा आजिखालि इन्ट्रेस जालालै नोंथां
होम जोंना कलेजनि लोगोफोर दङ साथामसो ओंखायनो नोंथांनाव ओंखायनो नोंथांखौबो कल खालामबाय आं थांगोनोंथ' बेरायनायाव बेरायसिगारो होननानै
औ औ औ नोंथां औ
नोंथाङा बेरायनायखौ मोजां मोन ना ओंखायनो कल खालामदोंमोन आं नोंथांनाव
औ नोंथां जादों बिदिनो ग्रोब ग्रोब जेनेबा खबर लालाय लायनांगौ नालाय होमबा पन्द्र' थारिखसोआवनो ओंखारलांनाय खालाम मारनोसै नामा नोंथां
फन्द्र' सालिसन जासिगोन जानायालाय नोंथां इसेबो थांनो होंगासिनो दंखा लोगो लोगो जमा बुरजा थाबानो थांगोन होनदों नोंथां इसोरो।
अ अ अ थांजोन नोंथां थांजागोन।
इउटुब चेनेल थाबाथ' नोंथां। शिलं बिदिनो टावां आमेरिकाफ्राव थांलाबायनो।
आंनाबो एफा साबसक्राइबार गैया नालाय नोंथां ओरैनो सेभेन के ल'सो दं नालाय साब सक्राइबारा।
उम।
आं दा बे इउटुबनि पेमेन्टजोंनो नोंथां नोंसोरदों बेरायहैनो हासिगोन आरामसे।
औ नोंथाङा होमबालाय इउटुब सेनेलनि पेमेन्ट मोनखांबाय नामा होमबा।
औ मोनथां खेनब्रैसो जाबाय मोननाया।
बेसेबांसो मोननाय जाखो नोंथाङा दा।
नोंथां ओरैनो आंथ' नैजिबा रोजासो बारबाय एसे।
होनबाथाय एबार ब्लक बि टावां आव थांब्ला ब्लक भिडिअ बानायनो हाबावसिनगोनसो आरो ना। आगारनो हाबावसिगोनसो।
बेखायनो आं नोंथां बिदि आंना जेनेबा माबायानो। क्रियेटार खासो नालाय नोंथां।
औ।
बेखायथ' आं बेरायनायखौ मोजां मोनो लोगोसे ब्लगबो खालामखायो नालाय बेरायनायखौ बिराद। मोजां मोनो आरो नोंथां बेर ओंखायनोथ' बेरायो।
नोंथांनि रिल्स भिडिअ रिल्स इदितफोर बानायनायखौबो जोबोद मोजां मोनो कमेडि होनाय।
औ औ नोंथां।
इमसन कमि इमसन होनायफोराबो जोबोद मोजां जायो नोंथांनि इदित बानायनाया।
थाङो औ।
ओंखायनो आंबो।
मोजाङैनो दंना नोंथां।
दङ नोंथां।
अ।
दाथ' दैलां बोथोरना माइ साय गायखां जोबसिगोन र' बिगासेसो दंबावो नोंथां। बे माइ गायखां बानो बेरायनो थांसै ना नोंथां टाउनाव। फन्द्र' थारिखसोनि सिगां गायखांगोन गायखां नालाय नोंथां।
एसे रेस्ट लानानै फन्द्र' थारिखआव ओंखारलांसै नोंथां।
दाथ' दाथ' दैज्लां गरम बो थोर ना नोंथां नोंथांमोनाबो। नोंथांमोनहाथ' खिथि खालामो ना खालामाथाय।
जोंहा नोंथां खिथिखोलाय खालामो।
गायदो ना नोंथां नोंसाबो।
औ नोंथां गायो जोंहा ओरै मैगं थाइगंनिबो खिथि गायोमोनथां देग्लाय गायनाय जायासै माइ खिथिखोनो गाय जोब्बाय।
अ गायखांबाय नामा नोंथांमोना दा ओमफ्राय।
नोंथां गायखांनायालाय जोबबायलै दाख्लैनो।
होमबा नोंथाङा दा फ्रि दं फ्रि दंथ'यो आरो ना।
औ नोंथां फ्रियालाय दं नोंसिनिथिं जांख्राफोराव थांनो हागोन नोंथां आं।
औ खोथिया रोगा नो फैनांगौमोन आरो फैनायालाय नोंथां।
थांजागोन नोंथां थांबालाय।
जोंथिजा मानसिखोनो मोननो नागिरा। गायनाय फुनाय खोथिया रोगोनाय फुनाय हालेवनाय मानाय मानसिखोनो मोननो नागिरा।
औ औ औ।
ओंखायनो फै लेंंहरनो नोंथांखौ लेंंहरनांगौबा लिंहरनोसै नोंथां
होमबालाय नोंथां आं सासे लोगो लानि थांनो हागोन थांबालाय।
अ लाबाय जायो नोंथां। मोजांसो मोनो आं नोंथां बिदिबा।
औ
खोथिया रोगानो होनबाथाय।
नों दाथ'श समाबोथ जाबाय ना।
नोंथांमोना माइ गायजोब्बाय होनबाथ ना दा। फ्रि दंबाथ जोंथिं जोंहानाव फैनो हासिगोन होनबाना।
औ थांगोन नोंथां। जेनेबा दाथ समाबो जाबाय नोंथां पन्द्र थारिखफोराव थांनायखौ लास्रा मानोसैनाा।
ओ
उनाव एसे फन्द्र थारिखसो खाथि नय थारिखसोआव। खबर लालायफिनसै खनसे मोजाङैनो।
आराम सावरायफिनसै गोदान मानसिफोरजों।
थां
सयजन सातजनसो ओं जागोन दे नोंथां सयजन सातजनसो थांबा मोजां जागोन आरो नोंथां।।
औ औ जागोन दे नोंथां जागोन।
दे होमबा नोंथांजों रायलायनानै आं गोसोखौ मोजां मोनबाय जोबोद दे।
औ दे दे नोंथां।
दे नोंथां होनबा उनाव सावरायफिनसै थारिखाव ना।
औ नोंथां सावरायनोसै दे।
दे होमबा नोंथां।